औ औ खोनादों दे
ओ नोंथांजों आङो दिनै ओ आंनि जायगानि बागै सावरायनो नायदोंमोन नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ फ्रि दङ दे खोन्थाहरदो जों बा ओह मानि बागै सावरायगोन?
औ ओ नोंथांजों आङो संनाय खावनायनि बागै दसे खावरायनोसै ओ गिबियावनो नोंथांमोननि जा अनला ओंख्रिखौ मारै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनिखिजा अनला ओंख्रिखौ बांसिनानो माने ओ दाथ' औवा मे माबा सम जादों नालाय जानाय जायोबा बे बोथोरावसो जानाय जायो नालाय बांसिनानो दा ओ औवा मेवायदो अनलादो ओमफ्राय दाउ बेदरजों संनाय जायो आरो आं मिथिनाय बायदिबा।
उम
ओमफाय जोङो अनला ओंख्रिखौ माने बांसिनानो औवा मेवाइजों दा दाबायदियाव जानाय जायो ओमफाय औवा मेवाइखौ अह औवा मेवाइ माने अनला ओंख्रिखो जोङो आरो ओ ओ बेदरफोरजोंबो जानाय जायो।
उम
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ ओमफाय नोंथाङा नोंथांमोननिखिजा माजों संनाय जायो बांसिनानो अनलाखो?
ओह अनला ओंख्रिखौ माजों जानायजों होनोब्ला जों मिथिनो हायो गोबां मुवाजोंनो जाजायो जेरै ओ दाउ बेदरजोंनो जाजायो अमा बेदरजोंबो जाजायो आरो लोगोसे एम्फौलाथाफोरजोंबो जाजायो।
औ
माजो जाजायो होनोब्ला गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जा जोङो माइरंखौ जाखिनि नांगौ बेखिनिखौ जोङो गिबियावनो दसे समनि गुरै जानो थाखाय सोमनानै लाग्रोनाय जायो। ओ बिनि उनाव माइरङा गुरै जाब्ला बेखौ जोङो मो जाङै सुखांना लायो लानायनि उनाव जोङो उदालाव एबा दिंखियाव एबा जों थबसियाव देग्रोना लायो बिदि ओ देना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ जोङो ओ बेदरजों सङोब्ला गिबियावनो जों बेदरखौ खौ मोजाङै एवग्रोना लाग्रोयो एवफ्रामनानै बेखौ बोखांना दोननायनि उनाव जोङो सारायाव दै होनानै ओ जोङो जेब्ला जों औवा गाजाजों गाजाजों सङो ओ अब्ला जोङो औवा गाजाखौ एवफ्रामना लानानै बिखौ दैजों होनानै जा गोदौनो होयो खारै संख्रि होनानै जेब्ला गो दौवो गोदौनानै ओ दसे सम गोदौनायनि उनाव जोङो ओ बेदरखौ होयो बेदरखौ होनायनि उनाव जोङो मोजाङै गोदौबाय थानाय समावनो जोङो अन गुन्दैखौ होयो नांजासे थ' बांद्राय गथा जायो नालाय बेनि थाखायनो जाखिनि नांगौ बेखिनिखौ नायनानै जोङो सङो ओ जोंनि जा बिदिनो अनला ओंख्रिखौ सङो। संनाय जायो आरो बेखौ ओ नोंथांमोनि जा सबाइ ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ सबाय ओंख्रिखौ जों माने पास्ट सबाइ ओंख्रि संबाथाय माने जोङो पास्ट रुग्रोनानै रुग्रोनानै एसे खारैदो रुग्रोनानै ओमफाय बेदरजों संबा बेदर रुग्रोनानै दोननानै ओम फाय बेदरजो संबा बेदरखो मोजाङै सारायाव थाव होनानै बा एवफ्रामनानै जोङो बानलु संख्रि होनानै ओमफाय बेखौ मोजां एवग्रोनानै ओमफ्राय ओ सबाइखौ होनाय जायो आरो सारायाव जा बेदर एवनाय एयाव होनाय जायो बांसिनानो जोङो दाउ बेदरजो जानाय जायो। दाउ बेदरखौ मोजां एव गोरनानै जोङो सबाय ओंख्रिखो सारायाव होनाय जायो आरो ओमफाय इदिनो आरो गंगार दुन्दिया थाबाथाय गंगार दुन्दिया होबाथाय गोथाव मोनजायो होनना आं मिथियो। आं जानाय बायदिबा ओमफाय नोंथांमोननिखिजा ओ जा एमफौ एम्फौ लाथा होनो ओमफाय इखो माजों जानाय जायोबा खोनथाहरनो हागोन ना?
ओ एम्बौ लाथाखौ जोङो दा ओ जा आं दानि दसे सम सिगाङावसो बुंखांबाय अनला ओंख्रिजोंबो जाजायो होन नानै आरो जोङो थास' बिथ्रिजोंबो जायो आरो मैथाजोंबो जों जायो आरो सिंग्रि मिखि सिंग्रि मेखिजोंबो जायो द थास'जों मारै जायो होनो ब्ला थास'नि जा गोरलै बिथ्रि दङ ओ बेखौ जोङो गिबियावनो खानानै लायो दा थास'आथ' हाग्रायावनो थायो नालाय बिनि थाखायनो गिबियावनो जोङो थास'खौ खानानै लाब ग्रोयो बिनि गोरलै बिलाइखौ आ बिनि उनाव जोङो बांसिनानो रुनानै जा माबा लाथाखौ एमफौ लाथाखौ जोङो रुनानै लाग्रोयो रुना लाखांनायनि उनाव बिनि गा बिगुर बस सनानै जिरना लायो। बेखौ जिरखांनायनि उनाव जों थास' खौ मोजाङै एवनानै लायो एवनानै रेबना जेबोला रेबो अब्ला जोङो बेयाव मिस्था गोखै एसे होना हो यो आ बिनि उनाव जोङो जा फनानै लादोमोन लाथा एमफौखौ ओ बिखौ जोङो थास'आव मैगङाव होनानै से दै होनानै बेखौ राननानै मोजाङै फोरानो आरो। बिदिनो एमफौ ला थाखौ जोंनि जा थास' थास' बिथ्रिजों जानाय जायो आरो नों थां नोंथांमोननि जा बिदि एम्फौ लाथाखौ लायो ना लाया एबा मादो जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
फौ लाथाखो बांसिनानो लानायखौ नुनो मोनदो थेवब्लाबो जोंनि न'आव गैया आरो। एमफौ लाथा लाबाबो माने इन्दि बिलाइ बा खारं बिलाइ होनाय जायो। एम्फौ लाथा लाबाथाय एसे बर'फोरनि गेजेरावनो बांसिन नुनो मोनो थेवब्लाबो जोंनि न'खराव गैया खाथि खालाफोराव नुनो मोनो। ओमफाय एम्फौ लाथाखो जायो होनबाथाय बांसिनानो आं नुनाय बायदिबा ओ जेरै ओ एम्फौ लाथाखौ एवग्रोनानै जोंनिया मैथाजो संनाय जायो आरो। ओमफाय मैथाजो संनानै ओमफ्राय आरो एवनानैबो जाजायो आरो सोरबा सोरबा अनदला ओं जोबो जायोबा संनानै एम्फौ लाथाखौ एवनानै बा अनलायाव होनानै जानायखो नुनो मोनदां।
खोनादों ना नोंथाङा।
औ खोनादों।
ओं ओमफाय जोंनि बरनि ओंख्रि होनबाथाय बांसिनानो माने अनला ओंख्रियानो फेमास खोनानाय बायदिबा नङा होमबा?
औ।
ओमफाय दा दाथ आरो ओ खुसिया होनबाथाय नोंथांमोननिखि माजों संनाय जायो बा खुसियाखौ बांसिनानो जायो ना जाया। नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना।
औ उम। जायो जाब्लाबो एसेबां माने दा जेरै सबाय ओंख्रिखौ जानाय एबा अनला ओंख्रिखौ जानाय बेफोरबायदि जोंनाव खुसियाखौ बिदि ओ जानाय जाया आर रो थवब्लाबो जायो जाबाबो जाब्लाबो माजों जायो होनोब्ला जों बेखौ बांसिनानो एवनानै गिबियावनो बेखौ मोजाङैनो साफा खालाम बेयाव जोबोद मैला नाङा थायो नालाय बिजानु। बिगाल नांना थायो नालाय। बि थाखायनो बेखौ। जोङो दुमन्द्रु बिलाइजों गिबियावनो हुगारना लाग्रोयो हुगारना लानायनि उनाव बेखौ मोजाङै सुनानै ओ जोङो ससे ससे गोदानायखौनो होनसिगोन आङो। ओ बिदि हांना लायो लानायनि उनाव ज जोङो बेनि उनाव बेखौ गिबियावनो जोङो एवफ्रामना लायो एवफ्रामना लानायनि उनाव जोङो जा माइ मसला नांगौ सामब्राम हाइजें पियास जा खिनि नांगौ बानलु बेफोरखौ जों गिबियावनो देनानै लाग्रोयो। ओ बिदि देना लानायनि अ जोङो नोर सिं नोरसिं बिलाइ नोंथाङा सिना हागौ जानांगौ ओ नोरसिं बिलाइ नोर सिं बिलाइजोंबो जों बिदिनो ओ एवनानै दै होनानै मोजां फोरोंनानै बिदिनो जायो आरो बांसिन नोंथां।
औ। एखे नों बुंनाय बायदिनो जोंनिखि जायबो। मोजाङै बा खुस साखौ साफा खालामग्रोनानै बहुद मैला थानाय नालाय। ओ ओमफाय। इ इदिथ दाथ गामि गामि गामिफोराव मोननो थाङा नालाय हाथायनिफ्राय लाबोनानै बा मोजां साफा खालामनानै ओ ओ फिसा फिसा बा गोदानानै गोदानानैनो होनसिगोन आङो गोदानानै ओमफाय मोस जां एवग्रोनानै ओ बा एवनानै मोज मोजां एवनांगौ आरोना बहुत बिजानु थायो नालाय। मोजां एवग्रोनानै जोङो बांसिन। नानो खिफि बेन्दों बेखौ सिनायोना नोंथाङा? माने खिफि बेन्दों। अ ओ सिनायोना खिफि बेन्दोंखौ माने जोङो बांसिनानो खुसिजों जानाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ एवग्रोनानै जोङो खिफि बेन्दोंजों संनाय जायो मोजाङै बा बानलु संख्रि होनानै ओ बा ओ सामब्राम गुफुर होनानै माने संनाय जायो बांसिनानो इखौ माने मुलिनिबो होनजायो आरो बे मोनसे ओंख्रैया। बा मुलियाव खाथ थिनाय जायो होननानै मिथिना मोनो।
उम ओम बा बिदिनो आंबो खोनानो मोनदों ओ बे खुसिया जायोब्ला जोंनि देहायाव जा थैफोर खमि जानानै थायो एबा खम जानानै थायो बेफोरनि थाखायबो खुसिया देहानि थाखाय मोजां होननानै आंबो मिथिनो मोनो।
औ औ
औ
जोंनि थाखाय माने थैनि थाखाय मोजां होनना आंबो खोनानो मोनदों। बुहुदआनो बुङो ओमफाय बा ओ खिफि बेन्दोंजों जानाय जायो आरो मोनसे दोङो जा जारि बिलाइ इजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो। दा आंबो
ओ नोंथांमोननि दिनावबो गोदोनि बायदि आबै आबौमोना हाग्रानिफ्राय मैगं थाइगं नागिरना जायोमोन। ओ बेफोरबायदि हाग्रायाव मोननाय मैगं दासिमबो नोंथांमोननि जा दङना गैया एबा दासिमबो नोंथांमोना जायोना जाया फोरमायनो हागोन नामा?
औ हाग्रानि मैगं होनबाथाय इफोरनो बहुत माने जारि बिलाइफोर थायो ओमफाय दैमाफोराव ओंखारनाय जा ओ मा होनो इखौ बुहुद रखमनि थायो आरो ओमफाय नैबे मोनसेखौ ओ आरो बायदिसिना खिफि बेन्दों दिंखिया बेफोर थायो। माने बिदिन्थि ओमफाय माना मुनि बाय- बायदिसिना थायो आरो हेलांसि इफोरबायदिखो जों नागिरनानै मोनो आरो ओमफाय बेफोरफोरखौ जानाय जायो बांसिनानो दा नागिरना मोनला।
औ
औ बा
एसे नेटा खम जादों नामा? खोनायाखै नोंथांनि माथोखो
अ खोनादोंना?
औ दा खोनादो दे।
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा?
औ दे होमबा न। औ ओ दे।
नाव माबोरै जानाय लोंनायखौ माबोरै सङो माबोरै माबो ओ बेफोर आयदाखौ बुंनो थाखाय नोंथांनिसिमबो साबायखर।
औ औ दे होमबा नोंथाङा ना गोजोननाय थाबाय औ।